हेलौ! औ नोंथां, नोंथाङा दायो मा खालामबाय दङ'?
आङो दा ओरैनो फुंनि साह लोंखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं आरो नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङा दसे सम सावरायनो हागोन नामा आंजों?
औ औ हागोन दे।
औ अब्ला माने नोंथांजों आङो बिदिनो बिफां-लाइफांफोरजों माने मा रोखोमनि आइजें बानायनो हायो बा बिफां-लाइफांखौ मा रोखोमै बाहायो बा बिसोरनि रां मारै माने बेफोरखौ फाननानै बा बेफोरखौ माबानानै मारै रां आरजि जिनो हायो बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां। नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ औ हागोन दे नोंथां।
अ अब्ला नोंथाङानो माने बुंग्रोदो ना जेनेबा बिफांजों मा मा फिफांफोरा माने बेफोराव माने मोजां जायो बा मा रोखोमनि मा माइजों बानायो बेफोरखौ एसे फोरमायग्रोदों अब्ला नोंथाङानो।
औ हागोन नोंथां। ओ बिफां लायनानै ओ बिफां-लाइफां बुङोब्लाथ' जोंनि जिउआव गोबां गोनांथार आरो नोंथां। बिफां लाइफाङाथ' जोंनो औ बिफां लाइफां थानायनि थाखायसो जोङो थांनानै दं आरो नोंथां। बिफां लाइफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो। बिदिनो जोंनिफ्रायबो बिफां लाइफाङा कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ जों सोलाय सोल' खालामनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो बिफां लाइफां गैयाबा जोङो दान्दिसेबो थांनानै थानो हानाय नङा।
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो बिफां लाइफाङा जो ओ जो मानसिजों लोगोसे जिब जुनार दाावमा दाउसा गासैबो बिथिङावनो ओ बिफां लाइफांनि थाखायसो जिब जुनार गासिबो थांनानै दं आरो नोंथां। बिदिनो ओ बिफां लाइफाङा जोंनि गोबां खामानियाव हेफाजाब होयो जेरै ओ जोङो न' बानायनाय न' बानायनाय चयार टेबोल बिजनास फालें बेफोर आलना टुर बानायनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो नोंथां।
ए औ औ
बिदिनो बेफोरखौ जोङो चयार टेबोलफोरखौ जोङो ओ बानायनो हानायजों लोगोसे जोङो आरो बानो जोङो गावबा गाव जुदि रोङोब्ला ओ बेफोरखौ जों बानायनानैबो जोङो गुबुननो फानहरनानै जों गोबां रां खामायनो हायो आरो नोंथां बिसिना टेबोल सियार बेफोरखौ गासैखौबो जों फाननानै गोबां रां बाहायनो हायो। बिदिनो जोंनि न' लुनायफोरावबो ओ बाथाम थक्था बेफोरखौ खौ नांगौ जेरै जोंनि बिल्डिं लुनाय गिदिर गिदिर बिल्डिं लुबाबो जोंनो बाथाम खुनांगौ आरो जोंनि ओरैनो न' लुनायफोरावबो थिं दोथाबनो थाखायबो जोंनो ओ बटामखौ नांगौ जायो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो बिफां लाइफां बिफां फांसे फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो आरो ओब
औ गोबां रां खामायनाय बिदिनो गोबां ओ दाम गोसा लाइफांफोर दं जेरै सनालु ओ गोबां बि फां दं आरो नोंथां बेफोरखौ जोङो रैखा खालामनांगौ बेफोरखौ रैखा खालामनो थाखाय जोंनि ओ खायसे जायगाफोराव जोङो बेफोरखौ ओ हाग्रामा हिसाबै ओ
संरैखा खालामबोगासिनो दं जेरै काजिरङा हाग्रामाफोरखौ बा मानास हाग्रामाफोरखौ बेफोराव गोबां रोखोमनि बिफां दङ। बेफोरखौ रैखा खालामनानै लाखिदों आरो नोंथां बिदिनो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायजों लोगोसे जोंनि गोबां खामानियाव बाहायनायजादों गेजे जों जेरै दिनै सियार टेबोल बानाय बानायो नङा होमबा नोंथां। बेजों लोगोसे जों बिफां लाइ फांखौ जेब्ला बेफोरखौथ' बानायनो थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनो गोनां जायो। बिदिब्ला जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायजों लोगोसे बिफां लाइफांखौ आरो जोंनो थांनो नोंथाङानो मिथिखागौ नङा होमबा। ओ बिफां-लाइफाङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार बेनि थाखायनो जोङो। बेखौ दानफाय नाय खांनायनि उनावबो जोङो फांसे बिफां दानफायनानै जोङो गुबुन फांसे दंफां गायनानै होबा मोजां जायो आरो।
नोंथां। बे जोंनि आबहावाखौ ओ मोजाङै लाखि- यो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिदिनो बिफां-लाइफांनि बिलाइ- खौ जानानै मोसौ-बोरमा गासिबो थांनानै दं आरो। जेरै' ओ जोंबो बिफां-लाइफां निफ्राय मोननाय फिथाइफोरखौबो माखासे फि- थाइ होग्रा लाइफांफोरनिफ्रायबो जोङो फिथाइफोरखौ जानानै जोङो ओ जोंनि देहाखौ थाजिम मोनो आरो नोंथां। बिदिनो मा- खायसे बिबार बारग्रा लाइफांफोरबो दं बिफांफोरबो बेफोरनिफ्रायबो जोङो बे बिबारफोरखौ खायफा बिबारफोरखौ जों जोबोर समायना नु- फोरखौ साजायनो थाखायबो ओ समायना नुयो आरो लामाफोराव थायोब्ला। बिदिनो बेफोर आरो खायसे लाइफांफोर दं। जेरै जोंनियाव खारं खान्दाय सेवालि बिबार बेफोरनि मोदोमनाया जोबोर मोजां बेफोर बिबारफोरखौबो जोङो ओंख्रि हिसाबै सं- सङो आरो जोंनि बेफोराव आं नुनो मोनदों आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ
बिफां-लाइफांजों जोङो बिफां-लाइफाङा जोंनि जिउआव गोबां हेफाजाब होयो नोंथां। बिदिनो जोङो जु- दि गुबुन ओ जोंथ' दा बुहुम ग्रहआव था बुहुमाव थायो नालाय। बिदिनो जों गुबुन औ गुबुन प्लेनेटफोराव थाङो जों गोबाव समनि थाखाय थानो हाया। ओ जोंङो जुदि सोरबाफोर थांनाय जायोबाबो बिसोरो माबा मोनसे लानानै थांनो गोनां जायो। जेरै अक्सिजेनफोर लानानै थांनो गोनां जायो। मानो होनबा बेयाव बिफां-लाइफां गैयिनि थाखाय जोङो ओ जेबो बुस्थुआनो बेयाव थानो हाया आरो ओ जिब जुनारानो जा मान- सियानो जा बेफोरो थानो हाया। औ बिदिनो नोंथाङा एसे ओ एसे फोरमायबावनो हागोन ना बिफां-लाइफांनि सोमोन्दै?
औ मानि दे जागोन नोंथां अब्ला माने नोंथाङानो माने गोबां खोथाखौ नोंथाङानो माने बुंलांखाबाय जेनेबा फांजों मा बानायनाय जायो बा बिफाङा मा जोंनो माबायदि हेफाजाब होयो। बा बिफांफोरखौ माबायदि गायनांगौ बा बिफांफोर थायोब्ला जोंहा मा मा सुबि- बेखौबो नोंथाङा बुंलां खाबाय। औ नंगौ नोंथां नों- थाङा माने मोजांखौनो बुंलांदों जेनेबा बिफां-लाइफांजों जेनेबा सियार टेबोल। बा बिसिनाफोर बा बिदिनो टेबोल फोर बिदिनो बायदि रोखोमनि आगजु माने माने बेफोरखौ माने ओ फानोब्लानो बेफोरावबो रां आरजिनो हायो आरोबाव बिदिनो बिफाङाथ' जोंनो माने बिदिनो अक्सिजेन होयो बेखौथ' माने बयबो मोनथिखायो। माने बिफांजोंनो जों थांनानै थानाय जायो बेखौथ' बेनो जायो बिफांफोर खम जायोब्ला माने बै बेफोर माने बिफांफोर खम जानाय जायगायाव माने जों हां लानायाबो खम जायो जे ह हा गोजौ ओनसोलफ्राव माने गा होलांबा माने बे सम बिफां लाइफां खम जायो नालाय बेनि थाखाय माने जोंहा लानायबो खस्थ' जायो बेनिखायनो माने जेसे हागौ इसिबां बिफां लाइफां गायनांगौ बिनि थाखायनो। जायनि जाहोनाव जों माने हां लानो हायो बा बिफां लाइफां बिफाङा जोंनो अक्सिजेन गेसखौ माने मोजां रोखोमै होयो। बेनि थाखाय माने जों बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो ना थिग बेबायदिनो जोंनो बिफां लाइफां बिफाङा माने गोबां मददखौनो होयो होन ज जेनेबा ज साल दंफां फोर माने गोबाव बोसोर जोरनायनि थाखाय माने साल दंफांफोरखौ बिदिनो बांसिनैनो जोङो बिदिनो खिरखि दरजा बा न' लुनायनि न' खुन्थियाफोर न'नि बायदिसिना होनाय माने बेखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना। साल दंफां होननानै बुंबा जोङो माने गोबाव बोसोर ज जौसे बोसोरनि बारा जोबनाय माने बेखौ जों मिथि मोनो जेनेबा साल दंफां फोरनि खुन्थियाफोरा गोरा जायो बे मान जायनि जाहोनाव बेयाव माने उरि एम्फौफोर उरनो हाया बा बायदि रोखोमनि एम्फौफ माने गुनजेतफोर बे दंफांखौ माने अरफ्लुंनो हाया। मानिजोङो साल दंफांफोरखौ बांसि बाहायनाय नुनो मोनो आरोोना जेनेबा साल दंफांनि सियारफोर बानायबा बियो माने गोबाव सम बियो जोरगोन आरोना आरोबाव बिदिनो जों जेनेबा साल दंफां बिफांनि अनगायै बा फाख्रि बिफांफोरखौ माने होयोब्ला माने फा बिफांफोरनि माने जोरनाय समा खम नालाय बेनि थाखाय माने साल दंफांखौ बिदिनो दाम गोसाबो आरो जोरनाया गोबाव बेखौ मिथि मोनो आरोना।
औ औ
आरोबाव बिदिनो दंफां होननानै बुंबा माने जों औवाखौबो दंफाङाव होनांगोन मानो होनबा औवानि गेजेरजोंबो माने बायदि रोखोमनि आइजेंफोर बानायनानै बा जेनेबा आजिखालि माने औवानि गेजेरजोंबो माने बायदि रोखोमनि आइजें बानो हाबाय जेनेबा सियार फोरबो बानायनो हाबाय थेबोल फोरबो बानायनो हाबाय बा दरजाफोर बा न' लुनायावबो माने औवाखौ बाहायनाय जायोमोन सााथथाय बेरा होनायाव माने औखौ खौ बाहायनाय जायो जनि गेजेराव माने सायाव औवा होनानै माने बिदि फिथायाव हाजों इन्जुर लिरनानै माने थाजानाय न' खालामो आरोोना आरोबाव थिग बेबायदिनो जोङो औवाखौ माने दालांफोर बानायनायावबो बाहायनाय जायो जेनेबा दालांफोरखौ हेबनांगौबा बेखौ
औ औ
बाहायनाय जायो। आरोबाव जोंहा दालांफोरल' नङा माने गोबां जायगायावनो माने औवाखौबो गोबां रोखोमै बाहायनाय जे जनबा मा होननानै बुङो बेखौ बेराफोर होनायाव माने औवाखौ हेबनानै माने बि औवाखौ हेबनानै माने बेराखौ बानायनाय जायो आरोबाव थिग बेबायदिनो जोङो औवा औवा माने औवा मेवाइ होनो जायखौ बिनि माने हाय माने बियो ओंख्रि जानायावबो माने जाजायो आरोना फखैबो जाजायो बेखौ जोंियो औवा मेवाइखौ थिग बेबायदिनो मानेहा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दङ जायनि गेजेरजों माने गोबां बेसेनि जायो जेनेबा साल दंफांफ्राथ' गोबां दाम जायो आरो बिदिनो साख्रिफ्राबो दाम जायोबा साल सिगुन बिसिनि दामा बेसेना बारा जायनि जाहनाव माने बेफोरबायदि बिफांखौ जोङो गायनांगौ जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
आरोबाव बिदिनो जोंहा बिफां लाइफांफोर खौ माने बांसिन हाग्रामा ओनसोलाव माने गेजेर गेजेर बिफांफोर थानायखौ नुनो मोनो। जेनेबा बिफोर फिफांफोरा माने हाग्रा मानसिल' गोबाव समनिफ्रायनो जेनेबा देरदगोन देरबो देरनानै माने हाग्रामा बिफान मा संरैखा बि फानना माने बेफोरखौ माने सामलायनानै दोनदों जों बेखौ नुनो मोनदों आरो ना। आरोबाव बिदिनो जों हाग्रा ओनसोलाव माने गोबां रोखोमनि बिसेबां नुनो मोनो। जायनि मुंफोरखौ जोङो मिथिया आरो बेफोरनि दंफाङा माने जोबोद गोरा गोरा जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
औ औ औ
अब्ला नोंथां जोंनि माने सावरायनाय समा मानेथ' जानायाथ' जाबाय अब्ला इ एसेयावनो दोन्थ'लायसै नामा नोंथां?
औ औ औ नोंथां औ औ औ नोंथां गोजोन्थों।
दे